हेलौ
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना हेलौ।
औ खोनादों नोंनि बुंनायखौ खोनादों।
औ जों जेब्ला बे समाव स सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनो
सावरायनो हागोन नोंथां। औ खोनादों।
जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै बे समाव सावरायनो सोलोंथाइया दिनै गोबां गोजौआव जोङो दावगालांनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो गोबां सुबुं फ्रा बिदिनो गेदेर गेदेर गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै सोलोंथाइया जौगानायखायनो दिनै मुलुगाबो दावगागासिनो सानफा एफा जोंङो गुबुन गुबुन बिदिनो मुवा बेसाद दाद गोदान गोदान बानायनाय बेफोरखौ जोङो नुगासिनो। बेफोर गासैनि आन्दोआवबो जोङो बुंनो हायो बे स सोलोंथ सोलोंथाइ मोननायख खायनो सुबुंफोरा दिनै जौगादों गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसा द बानायदों न' बां लुदों बा जों जिखौ सानथावि जेखौ सानबोला जोङो जाथावि मोनो नाथाय बेफोरबायदि बेसादफोरखौ दिनै बानायनो हमदों। बेफोर गासैबो सोलोंथाइ मोननायनि थाखै दिनै जादों। आरो दिनै सोलोंथाइया जोंनि हारिखौ जोंनि समाजखौ जोंनि हादरखौ बिदिनो सोलायहोदों। जों बेखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि गोदोनि दिनाव जोङो नायोब्लाथ' जोङो नुनो मोनो गोदोनि दिनावबो बिदिनो जेब्ला सोलोंथाइखौ लाजेनो बै समाव जोंनि समाज जोंनि हादरफ्रा एसे गोबां बेबादिनो जौगानाय नङामोन जोंनि साननाय हनाय जोंनि बेफोरो एसेबां जौगानाय नङामोन नाथाय जोङो जेब्ला सो लोंथाइ लायो लानायनि उनाव जोङो दा नुनो मोनो गोबां बिदिनो जौगानायखौ। नोथाङा सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो थाङो
आंबो बेखोनो सानो दानि जुगाव बा सिगांनिफ्रायनो ओ सोलोंथाइया मानसिनि जिबनाव बेबायदिनो गोबांथार गोनांथारै गोहोम खोख्लैदों ओ सोलोंथाइ गैया ब्लानो जेबो गैया होननानै जोङो बुंनो हायो। जेब्ला सा से उन्दै गथ'आ उन्दै समनिफ्राय बा सोलोंजेननायनिफ्राय जेरै सोलोंथाइ लायो बा सोलोङो बे समनिफ्रायनो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै सोलोंनो हायो आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबांथार बेबायदिनो जिउआव दावगालांनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ हमना ला जोंहा सिगांनि समावहाय सोलोंथाइ दङमोनब्लाबो आं सानो सिगांनि समाव एसेबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर फरायनायफोर बा ओ साख्रि मावनायफोर बेबायदि बांद्राय गैयामोन होननानै दायो जोंहा सोलोंथाइया बांबोबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो गेदेर गेदेर फरायनायफोर ओंखारबोदों गोबाङा बेबायदिनो गावगायनि आथिङाव गसंनो हानाय बा साख्रि मावनो हानाय बेबायदि जाबोदों लोगोसे सिगांनि समाव जोङो मोनथिनो मोनो जे जोंहा सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला जोंनि आसि-आ सियाव जोङो साननानै मोनोमोन बा गामि मोनसेयाव मबेबा मोन से गामियाव जेनेबा सासे बा सानैयाल'सो मेट्रिक पास जानानै थानाय बेबायदि जों नुनो मोनोमोन आरो इसे सेबांबो जोंनि ओ मा होननानै बुंबावगोन बुहुमखौ होननानैनो बुंनांसिगोन एसेबांबो देभेलप जानाय खौ जोङो नुनो मोनामोन खिन्थु दायो जिहेथु सोलोंथाइयाबो जौगाबोबाय थादों मानसिफ्रा गोरों जाबोबाय थादों सोलोंथाइ लानानै दिनै जोंनि बुहुमावनो नों सोलायनाया फैदों आरो सोलोंथाइनि जुगिदि
सोलोंथाइनि सोमोन्दै बिदि सानो सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै गोबांङा बेबायदि आवगायनो हादों बा गोजौ मासिखौ लानो हादों
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन। जेब्लायबो जों सोलोंथाइ लानो नांगोन। सोलोंथाइया बे नङा जिखि जोङो माबा मोनसे गेदेर साख्रि बा बि बिदिनो मावनो थाखाय जोङो फरायगोन बा सोलोंथाइ लागोन बे नङा नाथाय जोङो सोलोंथाइ खौ जोंनि जिउआव नांगौ जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनि समाजखौ दैदेननो थाखाय आरो नख खर सलायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ दानि मुगायाव जों मानो होन अब्ला जेराव थाङो बेयावनो जों गोबां बेबायदिनो जेंनाफोरखौ जुजिनो गोनां जायो। जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो जोंनि समाजफोरखौ खौ जोङो जौगा होनोनोब्ला सोलाय होनोब्ला दिनै सोलोंथाइयासो हायो। जों बिनिखायनो दानि सोलोंथाइ लानाय साफ्रोमबो सुबुङा खामानि मावनो नांगोन समाजाव। अब्लासो जोंनि समाजासो लायगोन आर रो जौगालांबाय थागोन आरो जोंनि हादरा आरो गोजौनि सायाव गोजौ बिदि दावखोलांबाय थानो हागोन। बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानाया गोनां। आरो लोगोसे जाय फ्रा गोदो बेबायदि सोलोंथाइ लाजेनदोंमोन जोंनि हारियाव बा जोंनि हादराव बिथांमोना गोबां बिदिनो खस्थ' खालामदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो बिदिनो गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोना सोलोंथाइ खौ लानानै बिथांमोना जिरायनानै हायाखै आरो गामि गामि हाबनानै बि बिदिनो सोलोंथाइ मावबादा आरो लोगोसे बिदिनो सोलोंथाइनि सायाव फोजाखांनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना लादों खस्थ' खस्थ' खालामदों बेनिखायनो दिनै जोंनि हारिया। बे थाखोसिम मोनफैनो हादों। आरो दिनैनि सुबुं फोराबो जायफोरा सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोना दिनै सोलोंथाइखौ लानानै गाव जिरायना थायालाफानो गावनि हारियाव गावनि जि गामियाव गावनि जि सुबुंफोरखौ दिनै फोरोंनो नांगोन सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा बुंनो नांगोन सोलोंथाइ हाया मा सोलों फिथायनि गेजेरजों मा जानो हायो अब्ला सो आरो गोजौ थांबावनो हागोन बेनिखायनो सोलोंथाइया गोनां आरो सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव नांगौ। साख्रि मावनो थाखायल' नङा। जोङो गावनि जिउ खुंनायाव बो जोङो नांगौ जायो आरो बेफार फालांगि खालामनाय गुबुन गुबुन खामानि मावनाय बे फोरावबो जोङो दिनै सोलोंथाइखौ नांगौ आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव गोदो माबायदिमोन आरो दानि मुगायाव माबायदि सोलोंथाइ लानायनि जि फारागथि
आं सानो दानि मुगायाव सोलोंथाइ जेबो जाला बायदि सिगां एनै रोङोब्लाबो जायोमोन होननानै आं सानो दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबोआनो जाला हमनानै ला जों माबा मोनसे फिसा बिजनेस खालामनो बेयावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जों माबा मोनसे फिसा दुखान होगोन जोंनो बियाव सोलोंथाइ नांगौ बा माबा मोनसे जोङो फिसा बेनला आबाद बे फोर मावनो जोंनो बेयावबो सोलोंथाइयानि थाखाय जोबोद गोनां सोलोंथाइ गैयाब्लानो दिनैनि मुगायाव जेबो गैला बा जेबो जाला बेखौ बुंनो आरो
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो आरो जोङो गोदोनि मु आरो दानि मुगा रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि जि सोलोंथ लायनाय बे जोबोद आलादामोन दानि मुगायावथ' जोङो गोबां बिदिनो जौगानायखौ जों मोननो हायो खाथि खाालावनो जोङो फरायसालि कलेज बा बेबायदि मुग सोलोंसा खालि फरायसालिमा जोङो नुनो मोनो सुबिदाफोरा जोंना खाथि खाथियावनो दायो जाबोबाय थादों आरो सोलोंथाइखौ जोङो बेबायदि लानो हायो आरो लोगोसे गोदोनि जि दिनाव जों नायोब्ला जोंनि आबै आबौमोननि समाव गोबां बिदिनो गोजान गोजान फरायसालिफोराव थांनानै आथिंजों थाबायना थांनानै बिथांमोनहा बिदि सोलोंथाइफोरखौ लादोंमोन होननानै जों खोनायो आरो गोजां गोजानाव बिदि फरायनो थाङोमोन आरो बिबायदियनो गारि मथरबो गैयामोन जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिदि सोलोंथाइ लाबोनायखौ जोङो खोनानो मोनो नाथाय दानि मुगायाव बेबायदि जोङो एसे बारा नुनो थाङा खाथि खालावनो जोङो बिदि फरायसालिफोरखौ नुनो मोनो फरायनो सुबिदा मोनो आरो गारि गुरानिबो बिदि ओ सुबिदाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो दिनै न'आव थानानैबो बेबायदि सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो बेफोरबायदि सुबिदाखौ खौबो जोङो मोननो हाबाय। नाथाय दिनै जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ लानो रोंनांगोन अब्लासो जोङो जौगागोन नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो जोबनायाव
आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु जोंहा दायो दानि मुगायाव गासैनिफ्रायबो गासैथिंफ्रायबो सुबिदा जाबाय बेनिखाय जोंनि सोलोंथाइ लाग्राफोरा बा फरायसाफोरा सोलोंथायाइयाव गोसो होनांसिगौ बा जि सुबिदा मोन ों बे सुबिदाखौ लानो रोंनांगौ औ बेखौनो सान आरो औ
औ नंगौ सुबिदाखौ लानो रोंनांगोन दानि मुगायाव सोलोंथायखौ रावबो जासिनानै होआ गावबा-गाव लानो रोंनांगोन
आरो खायस खस्थ' खालामनांगोन खस्थ'आथ' जेरावबो दंखायो खस्थ' खालामाबा बहाथो फि थ फिथाइखौ मोननो हानो बेनिखायनो खस्थ खालामनांगौ गोन अब्लासो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन गियानखौ आरजिनो हागोन आरो जेब्ला गियानखौ आरजि जिनो हागोन अब्लासो जोंनि समाजाव बेबायदि फिथाइफोरा थाइगोन जोंनि हादराव जौगागोन जों बिदिब्ला सोलोंथायाइनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेसांखिनियावनो दोनथबाय।
औ जागोन दे होमबालाय गोजोनथोंसै।